हेलौ खोनादों ना नोथां?
औ खोनादों
अ मा खालामबाय दं नोंथां?
ओइ जिरायनासो दंमोन नोंथां बिदिनो गरम बोथोर ना बार जाफैदोंमोन एसे फोथाराव नों नों नोंथाङालाय मा खालामदोंमोन?
नै जेब रायना दङ नोंथां ओरैनो माने गरम बोथोर जाहदोंना दा सानदुंङा बिराद दुंखावदों आरो माने सानदुंखौ नायनो हायि बायदि दुंदों बिराद गरम ओरैनो दं औवा सायख्लुमावसो जेरायना दं नोंथां।
अ नोंथां एसे गोसा लानो हागोन गोन नामा माने बार नथा लासै लाथारनाय बायदि मोनदां
अ ओमफाय नोंथां नै माने आं नोंनाव माने मोनसे आं माने बिजाब लिरदों आरोना नोंथां
औ
माने दाउमा दाउसाफोरनि सायाव ननि दाउआ मा जायो बिदिनो हाग्रानि दाउफोरा मा मा खालामो माने मा मा जायो थांनानै थायो ननि दाउफोरा बोरै थांनानै थायो माने इनि सायाव एसे नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा माने आं आं एसे बिजाब लिरदों नालाय ओंखायनो माने एक्सप्लेन खालामदोंमोन आरो नोंथां माने लोगोफोरनाव गुबुन गुबुन लोगोफोरनावबो सोंनाय सोंदों ओमफ्राय माने नोंथांनिफ्रायबो एसे मोनथिनायबा मोजां जागौमोन आरोना नोंथां
औ मा हाग्रानि दाउनि ना ननि दाउनि
हाग्रानि दाउनिबो एसे ननि दाउनिबो एसे नोंथां
औ दे होमबा नोंथां आं ए जा मिथियो बेखौ खिन्थाहरसै होमबा नोंथांनो
औ औ औ नोंथां
ओ होमबाथ' जोंना हाग्रानि दाउ आरो ननि दाउ होनोब्लाथ' मोननै थाखो जाबाय न'आव थाग्राया दाउ बेसे न'आव थाग्रा दाउ होनोब्लाथ' गोबां रोखोमनि न'आवबो फिसियो दाउ जेरै ब्रयलार बिदिनो लकेल दाउ आरो फारौ हांसो बिदिनो गोबां बाथ' बेफोरखौ माने न'आव फियो आरो थुरकि दाउ बो होनो गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि दाउफोर न'आव फिसियो आरो हाग्रानि दाउ होनोब्लाथ' माबाफोर गोलैबाय जेरै दाउ ब' होनो आरो दाउखा दाउस्रि सखा सखायाथ' आजिखालि न'आवसो थायो होनजायो बिदिनो गोबां रोखोमनि दाउ दंना हाग्रानि दाउबो जेरै बिदिनो दाउ खानजं होनो दाउ देंखुद होनो आरो सिला सिख्रा बाजि गोबां रोखोमनि थाखो लायै थाखो दाउ दङ बे ननि दाउफोराथ' ओरै नो जोंनि बे होनाय आदार जेरै जोंनि ओंखाम खालाय बायदिसिना माइरंफोर नङाखि हाग्रानि एम्फौ एनला गांसोफोर आरिखौनो जानानै थायो ननि दाउ होनोब्ला आरो जेनेबा हाग्रानि दाउ होनोब्लाथ' हाग्रानि दाउआबो बिदिनो गोब गोबां रोखोमनि आदार जायो खाय माने हाग्रायावबो गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन दाउ दं नालाय बिदिनो खायसे दाउआहाय ओ दंफां लाइफांनि फिथाइ सामथाय जानानै थायो खायसे बिदिनो एम्फौ एनलाफोर नागिरनानै जाना थायो आरो खायसे दैमा बिलोफोराव ना हम नानै जायो बिदिनो आरो खायसे हारिनि गिदिर गिदिर दाउफोराथ' माने जिब फिसा फिसौ जिब जुनार फोरखौनो माने सि-सिखार खालामनानै जायो नोंथां ओ आं खिथानोसै नोंथांनो जेनेबा मा मा दाउआ मा मा जायो होनबा जेनेबा गिबियावनो बयनिख्रुइबो देरसिन दाउनिफ्राय जागायनसै आं गिबियावनो होनोब्ला बयनिख्रुइबो देरसिन दाउफोरा जाबाय बिदिनो ओ सिख्रा बाजि सिला इगल माने बे बाजो सिगुन बेफोर माने बेदर नङाखि बिदिनो गोथै सिगुनफोराथ' भालसार होनो बेखौ सिगुनफोराथ' गोथै जिब जुनारफोरनि सेवनाय माबा फोरखौ जायो आरो बेदर मोनोब्ला जायो बिसोर बिसोरो आरो सिला सिख्रा बाजिफोराबो माने बिदिनो दाउ फिसा फिसा गुबुन दाउफोर नङाखि जिब जुनारफोर आरिफोरखौ माने सिखार खालामनानै जायो बिसोरो गिदिर गिदिर दाउफोरा आरो बिसिनाथ' बासा या माने गोजौ गोजौ जायगायावसो जायो जेरै बिदिनो हाजो जायगा बा दंफां गि गिदेर बेसेबां गोजौ गोजौ जायगायावसो थायो बिसोर बाददि गिदिर गिदिर दाउफोरनि बासै आरोना नोंथां।
औ नोंथां औ।
बिदिनो फैलायबाय दाउब' होनो साम' जाग्रा दाउ होनो बे फोरथ' आरो माने दैमा दैसाफोराव बिदिनो नाफोर हमनानै जाग्रा जालायबाय आरो गुबुन बिदिनो गोबां रोखोमनि जेरे दाव दंना दाउ सखा दाउस्रि बायदिफोरा बिदिनो गोबां गोबां आमिन बार्क फोर दं बेफोर माने हागो फिथाइ सामथायाइ जाबाय एम्फौ एनला जाबाय बिदिनो गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन रोखोमनि दाव दं जाय मानि गावसिनि लुबैनायखौ माने उखैनायखौ सुफुंनो थाखाय गुबुन गुबुन रोखोमनि आदार बाहायनानै जायो नोंथां जों माने औ जोंथ' बे दाउफोरखौ दा। आजिखालि खमानो जाबाय होनजायो मानो होनोब्ला गामि एरियायावथ' जों इसेबां दाउ नुनो मोनखाग ला गासिबो जेसेबां दाउ दं माने फुरा गिदिर गिदिर हाग्रामाफोरावसो था थाहैजोबबाय दा माने जोंनि बे उदखाराराव थानो हाला बिसोरबो। मानसिफोरा गोबां सिखार खालामोना नोंथां बिदिनो दाउफोरखौ बेखायनो बिसोरबो। माने मानसिफोरजों थाफानो माबाया हाया। बेनिखायनो हाग्रा बारि बा जे जे जायगाव मानसि गैया बिदियावसो। उम दा नुनो मोनसै आरोना नोंथां जों बिादि दाव। फोरखौ बिदिनो बांसिननानो गोबां रोखोमनि हाग्रामा आ सरखारजों बेंथिना लाखिजानाय हाग्रा नबारिफ्राव नुयो बिदिनो गुबुन गुबुन हाग्राफोराव नुयो। बिदियावसो नुसै आरो दा होमबा नोंथाङा अबेसिम आवगायसेम आवगायखोमोन प्रजेक्ट लिरनाया?
प्रजेक्ट लिरनायाथ' नोंथां एसे आवगाय माने लिरनाया। माने इदिनो सों आव आवगायनायाथ' एसे आवगायबायानो नोंथां ओमफाय माने मा होनो एसे आङो सोंलुनानै एसे माने आंबो एसे मिनथिजोबा नालाय नोंथां दाउमा दाउसाफोरनि माबायाव आरोना नोंथां।
औ औ।
माने आं दावमा दाउसाफोरनि सायाव मोनथिजोबा नालाय ओंखायनो बे दाउमा दाउसाफोराव माने ने इसे सोंलुदोंमोन आरो माने आवगायनायालाय आवगायबाय एसे नोंथां दंबावो एसे। माबानो
होमबा नोंथाङा जेनेबा दा मा मासो बिजिरनानै मा मा लिरबोखो एसे खिथाहरदो आंनो
अ आं बिजिरना लिरनायाथ' नै नोंथां ओ माहोनो दाउमा दावसा इदिनो मा मा जायो बेफोरखौ लिरदों लिरनाया ओमफाय हमबा नोंथाङा खोनासंला आं लिरनाय लिर नायखौ आरो ना नोंथां।
औ दे।
औ बे सिगुनफोराथ' दाउ सिगुनफोराथ' जाहैबाय बेदर जाग्रा दाउ नालाय नोंथां। बिसोरो माबाने बेदर जानानै सो थांना थायो नालाय आरो मा होनो दाउ बेलेग बेलेग दाउफोराथ' र' न'नि दाउफोराथ' बिदिनो ओंखाम खालायफोर माइरंफोर जायो होननानै नुयो आरोना माने न'आवनो फिनाय जायो नालाय नोंथां।
औ।
बेफोरो आरो गुबुन गुबुन दाउफोराथ' बिदिनो दाउस्रि दाउलुर दाउथु बिदिनो बायदिसिना। बायदि बायदि बाथ' बाथ'आ नोंथां। बाथ'आ आं बाथ'खौ हमनो हायाखै नोंथां बाथ'आ मा मा? माने माखौ जायो?
औ। बाथ'आथ' नोंथां बिदिनो गुबुन गुबुन माने मेथाइ मेथाइबो जायो। बिदिनो आरो ओंखामबो जायो बिदिनो आरो बाथ'आथ' बान बो जानो मोजां मोनो होननाय खोनादों आं नोंथां बिदिनो फिथाइ सामथाइ जायो आरो। खायसे एम्फौ एनला बायदिफोरखौ जायो बाथ'आ। बाथ'आथ' नोंथां माने मानसिफोर। फिसिनाय बाथ'फोराथ' माने माथोबो लाबावोसो नोंथां
अ आं आं माने नोंथां बाथ'खौ बिदि लिरदोंमोन आर ना माने बाथ'आ जु ओंखाम जानानै थांनानै थायो आरो बिदिनो फिथाइ सामथाय बा ओमफफ्राय ओंखाम बिदिनो जानानै थांना थायो होनना लिरदोंमोन आरो नोंथाङा आं लिरनाया जागोन न जायाखैबायदि
मारै?
आं लिरनाया बिदि लिरदोंमोन आरोना नोंथां।
मा?
माने जुखाम जानानै थांनानै थायो। बिदिनो एम्फौ एनलाखौथ' बाथ'आ बारा जाया होननानै मिथिदों आरोना नोंथां आं मिथिनायाव
औ
माने ओंखाम जायो इदिनो मेथाइफोर आपेल आंगुर बायदिसिनाफोरखौ बांसिन जायो होननानै मिथिना मोन्दों आरोना नोंथां
औ नंगौ नंगौ नोंथां जायो बेफोरखौबो
औ औ
ओमफ्राय बेलेग दाव होनबाथ' नोंथां बिदिनो दाउथु होनोबाथ' नोंथां दाउथुआथ' बेसर जायो होननाय खोनादों नोंथां
औ
गुमाफोरबो जायो। आरो माइ माइखौ जायो होननाय खोनादों आरोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां जाजोबो
औ औ औ
दाउ लायै दाउ माने आरो गुबुन गुबुन रोखोमनिया बांसिन दाउफोरानो माने एखेखौनो जाफ्रामजोबखायो गासिबो जा गुबुन दाउआ जायो। बेखौनो जायो हाग्रा दाफोरा होमबाबो माने दस दस लायो माने दाउनि दाथाय आरो लिरथायखौ नायनानै आलदा आलदा आदार जायो बिसोरो गिदिर दाउआ गुबुन आलादा जायो फिसा दाउआ गुबुन आलादा जायो आदार जायो बिदि जायो नोंथां। आरो दाउ होनोब्ला औ आरो दाउ बनो गिदिरसिन दाउ होननानै बुङोब्लाथ' अस्ट्रिक दाउखौ होननाय खोनादों नोंथां माने बे आरो खारनो बिरनो हाया बे दाउआ माने खारो बियो बुहुमनि माने देरसिन दाउ होनोब्ला बेनो नोंथां आरो फिसासिन दाउ होनोब्लाथ' हामिं बार्क होननाय खोनादों हामिं बार्क होननाय खोनादों बे दाउआ माने बुहुमनि फिसासिन दाउ आरो उल्थाबो बिरनो हानाय दाउ दं होननाय खोनादोंमोन आं नोंथां बे दाउनि नामखौ आं एसे गोसोआव गैला आरो बयनिख्रुइबो गोजौसिन बिरनो बि बिदिनो स्पिडसिन बिरनो हानाय दाउ होनोब्ला फारौ होननाय खोनादोंमोन आं नोंथां बिदिनो दाउफोराबो दाउ लायो। दा माने गुबुन गुबुन गावबागावनि रोंगौथि दंजोबो गुबुन दाउआ गुबुन रोखोमनि
दाउखौवौया माने बे दाउनि गारामा जोबोद गददि जायो बैसागु समावहाय माने बिदि सम बिराद गोदै गाबो आरो आरो बयनि बिदिनो गोबां रोखोम रोखोमनि समायना समायना दाउबो दं नोंथां जेरै दाउरराय दाउरायाबो माने दाउरायनि सिगाङाबो जोबोरैनो नायनो समायना जायो गुबुन गुबुन रोखोमनि माने जेसेबां समायना दाउआ गुब आलदा आरो गोबां रोखोम खोमनि समायनाजों लोगोसे नायनो गाज्रिबो दाउ माने गोबां रोखोमनि दाउ दं नोंथां।
औ औ होनबा नोंथां। ओमबा आंनायलद। बिजाब लिरनाया एसे आवगायसिनगोन आवगायसिनसिगोन आरोना नोंथां। ओमबा नों नोंथांजों समाबो जाबाय नोंथां आंना एसे माबा बिजाब लिरबावनांग अबाव दं नोंथांनिफ्राय एसे। मिनथिनो मोन्नानै गोसोखौ एसे गोजोन्नाय मोनबाय आरोना नोंथां।
औ दे होमबा नोंथां।
माने एसे गोनांथि जाबा नोंथांखौ एसे कल खालामफिन्नाय जागोन नोंथां।
औ दे होमबा नोंथां।
ट्रफिकखौ बेयावनो दोन्थ'लायनोसै खोमादां नोंथां।
औ दे होमबा नोंथां दे।
औ औ औ।